हेलौ नोंथां। हेलौ हेल खोनादोंना नोंथाङा? औ औ नोंथाङा मा खालामदों दा?
आङो नै जेरायनानै सो दं नोंथां बिराद गरम थार। कारेन्टबो गैया माबो गैया बिफां साहायावसो दङ।
माने नोंथाङा फ्रि दं औ। आंबो ओरैनो दङ। नोंथाङा फ्रि दङब्ला माने आं मोनसे आयदानि सायाव एसे सा फंनैसो सावरायनो होननानैसो नोंथांनिसिम कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां। नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन नामा?
औ मोजां नोंथां। सावरायनो हागोन आं माने दायो ओरैनोबो दंखायो नालाय।
औ औ अब्ला आङो सावरायनो नागिरनाय या बेनो जाहैबाय माने बेफार फालांगि आजिखालिथ बेफार फालांगिया गोबार सोलिगासिनो जोंनि हारिया बो माने बेफार फालांगियाव आथिखालाव माबायदि थासारियाव दं बेनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा जि मिथिगौ बुंना होनो हागोन ना?
औ। जोबोर मोजां। आ माने बे आयदाखौहाय सावरायनो मोननानै मोजां मोन्दों आरो ना। बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला जोंनि जायगायाव बा जों माने बांसिनानो नुनो मोनो आरोना। बेफार फालांगियाव आइजो माहारिफ्रा गोबां माने आवगायनानै दं आरो ना। दावगा-दावगानानै दङ जों जेरावखि थाङा। माने जुदि मेगं थाइगंनि बिथिङावनो बुं बा गाननाय जोमनाय सि जोमनि सायावनो बुं माने आइजोफोरखौहाय माने नु खागोन खि नुखागोन आरो हौवा माहारिनिख्रुइ बेफार फालां बेफार फालांगिनि बिथिङाव जोङो माने आइजोफोरखौ मानिनांगोन आरो आइजोफोरा न'खर बेफार फालांगि मावनायनि गेजेरजोंनो न'खर सालायनाय फिसा फिसौ फोरोंनाय माखासे ओ नांगौ जानाय रां रुफा फरायनाय लिरनाय नैबेफोराव माने बेफार फालांगिजोंनो थांनानै दं। जोंनि जायगायाव।
औ औ थारैनो।
औ आरो जोंनियाव बांसि नानै बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला जों सामफ्रोमबोनि जिउआव जाबाय थानाय जेरैहाय मेगं थाइगं आरो बिथिंजाय माइरं दैरं लोगोसे आरो बिदिनो माखासे जि जि जिब जुनार फिसिनाय नैबेफोराव आरो लोगोस जियानो आरो जि जोमनि बिथिङावबो जोंनि जिथुनाखि जोंनि गानग्रा जोमग्रा दखना, गामसा फास्रा आरनाइ नैबेफोरखौ माने गोबां फालांगि मावनायखौ नुनो मोनसै आरो
औ थारैनो थारैनो सैथो
नोंथांमोननि जायगा फ्राव बोरै सोलियोबा दा?
औ बेफार फालांगि होननानै बुङोबाथ' जोंना बायदि रोखोमनि बेफार फालांगि एबा बिजनेस लाइन दङ नङा होमब्ला नोंथां। जोंनि ओनसोलावहाय गुबैयै औ गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोंना बिदिनो आबादखौ लानानैबो माखासेफोरा बेफार फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो। माने मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बायदिस थिनानै जोंनि गामियावहाय गोबां न'खरा बिदिनो न'आवनो आबाद मावनानै मैगं थाइगं फाननानैनो माने बिजनेसजोंनो गावनि न'खर मोजां न'खर लु खुंनो हानाय बेफोरबायदि थासारिसिम फैनायखौबो आं नुनो मोनदों एबा जोंनि जायगायाव सोलिगा दं आरो नोंथां जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगायाव कबि, बान्दा कबि, अलकबि, फुलकबि बेफोरनि आबादखौ जोंनि जोंनि जायगायाव गोबां मावनाय जायो आरो जायखौ जोङो आबाद मावनानै माने खम बेसेनावनो गोबां आबाद मावनो हायो जाय कबिखौ जोङो फांब्रै फांबा बा दस दाल बेफोराव जोङो बाजि रां फोरावनो लाबानै गायफिननाय जायो बिदि फुलि लाबखायोबाथाय आरो बे बेगर लाबोबाथखमावनो मोनो बेखौ जोङो जावायनानै मा खालामनो हायो फुलि खालामनो हायो फुलिखो जोङो गायनायहाय बे कबिया जोंना देरोब्लाथाय जोंना फां फांसेयावनो मा सेखि जि बान्दा कबिफोरा से केजि देर केजि बेफोरबायदि जायो नालाय बेयाव जों गोबां प्र प्रफिट मोननो हायो आरो औ आरो फुलकबि लोगोसेनो फुलकबि याथ' बुंनो थाङोबा बे सेना बांद्राय खमा जाहैखायानो फास्ट ओंखार जेननायाव जोङो दाइनजि रां स्निजि राङालागै मोननो हायो जायखौ जोङो फा बिफांनि फुलि हिसाबै बुङोब्लाथाय जों फुलि बायना लाबोनायाव जाय बिफाङा जोंना थाइनै बा थाइथामल गोलैयो बेवहाय जोङो माखासे रासायनारि हासार बा दै नांगौ जखानि दै होनानै जोङो बिफांखौ फेदेरनो हायोब्लाथाय बेखौ फाननानै जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो
औ नों नोंथां औ नोंथां नोंथाङा जे कबिनि आबादनिखो दा बुंदों बे कबि आबादाव खोनानो मोनदों गोबां माने दै आरो रासायनारि हासारनि गोनांथि आरो माखासे मुलिनि गोनां थि होननानै खोनानो मोनदों आरो नोंथाङा बेफोरखौ माबायदि एदजासट खालामो जेनेबा बेफोरखौ बोरैहाय बाहायो दैनि बिबांफोरा बिनिस सुबिदाफोरखौ बोरै बाहायदों
औ थारैनो जों जोङो आबाद मावनाय जेथ थ आबादखौ जोङो एसे मोजाङैनो मिथियो कबि आबादनि सोमोन्दै जोंना कबि आबादाव माने हासार जिहेथु हासार बुंदों बे हासारखौ माने एसेबां मानिबो नाङा आने बां होयोब्लााथाय मा जायो जोंना आबादा मोजां जायो नोंगौ नाथाय जोंनो देहानि सावस्रिनि थाखाय गाज्रि जायो बेनि खायनो जोंनि एरियायाव जेखिनि जोंनि लकेल आबादारिफोर दं बिथांमोना मा खालामो हासारखौ माने गोबांद्राय होआआरो हानाय सेबांखौ खमखौ होनो नाजायो लोगो सेनो जोंङा हा बे एसे मोजांखा नालाय जोंना नांगौसेबांनि सम सम जोङो मा होन खालामनो हायो दैस सोना होनानै जोङो माने जोंना दंग'निबो दै मोनो माबेबा समाव जुदि दंगआव दै फैयाब्ला जों मा खालामो अबेबा फुख्रि एबा दैमानिफ्राय जिथु जेनेरेटर बा दै सा मिचिन थायो बे मेसिनजोंहाय जोङो सारनानै डेलिभारि पाइपनि गेजेरजों लाबोनानै कबियावहाय होनाय जायो आरो जाहाथे कबिया एसे देरनो हायो बा बोलो मोनो । बेनि थाखाय ।
औ-औ थिगानो, ओं खोनानानै मोजां नांदों आरो खोनाबायसो थायोमोन आरोना आङो माने कबि आबाद मावनायाव गोबां दैनि गोनांथि जायो । जानला मोनला मावनो हाया आरो एम्फौ जायो कबिखौहाय बिनि थाखाय गोबां माने मेडिसिनफोर होनो नांगौ
औ, औ थार-थारैनो कबियावहाय माने एम्फौ एनला जायो ना नाथाय एम्फौ एनला जाब्लाबो मा होनो एसे गोरलै समावसो जायो आरो देरनायनि उनाव बेखौ जाया, जायनि जाहोनाव गोरलै समाव एसे जोथोन लानांगौ जायो आरो एम्फौनि मुलि बा सानदुं खामनायनि मुलि बेफोरखौ होनो गोनां जायो आरो लोगोसेनो गोरान जायोब्लाथाय हाया माने नांगौसेबां हाखौ जिब लाखिनो थाखाय जों मा खालामो दैखौ सोनांगौ जायो आरो दैखौ एसे कबि गायनायावहाय एसे मथारि बायदि ओरै जेनेबा आलि बायदि खालामनानै कबिखौ गायनाय जायो जे बा कबिखौ गायखांनायनि उनाव गुदियावहाय हा खोनानै जेरैबायदि आलुखौ फैयोना? बेफोरबायदि जेरै गोजौ गोजौ खालामना दोननाय जायो । जेरावहाय माने गोरान जाना थाखायो नालाय बिनि गेजेरजोंहाय जिथु दंग एबा जाम फैबायदि गोथौ थायोना बेजोंनो जों दैखौ फुल सोना होनाय जायो। जेराव फुल सो बुंनायनि उनाव जों बेखौ बन्द खालामना दोनो आरो नेक्स्ट मोनसे बाथियावहाय होनाय जायो।
औ बेसां ओं बेसेबां दिनसो सोनानै दोनो जेनेबा दैखौ बेसेबां दिननि उन उन होनाय जायो?
औ थारैनो बेयाव दैखौ होनो-होनोब्लाथाय जोङो गायखांनाय नि उनाव मथा-मथि दस दिनसो उनाव जुदि कबिया एसे जौवोबाथाय जोङो दस दिनसो उनाव माने बुंनो थाङोब्ला दैखौ जोङो गायजेननाय समनिफ्रायनो होनांगौ नाथाय बेफोरबायदि डायरेक्टलि माने दंग एबा जाम्फैनिफ्राय जोङो फार्स्ट गायजेननाय समाव होनाय जाया आरो। बाल्थिं एबा माबा मोनसे हा साव लानानै दैखौ बिफांनि गुरि-गुरियाव एसे-एसे एसे होग्रोनाय जायो जाहा बे बिफाङा माने एसे देरग्रोनो हायो नङाब्ला मा जायो जुदि बिफाङा फिसायावनो दैखौ गोबां होयोब्लाथाय बिफाङा माने दैनि थाखायनो मा जायो थैलांनाय खौ जों मोननो हायो आरो बेनिखायनो जों मा खालामो जेब्लासिम बि फाङा फिथोब थोबनो जाया एबा बिबार बारनो जाया बेनि आगोलाव जोङो माने दै खौ डाइरेक्टलि माने दंग एबा जाम्फैनिफ्राय सोनाय जाया आरो। आरो ओरैनो एसे एनैखौ जोङो बाल्थिं एबा माबेबा मोनसे हासाव लांनानै जोङो बिनि गुदियाव होनाय जायो आरो औ
औ औ जोबोद मोजां बेबायदि आबाद मावबाय थायोबा जोंबो मोनजागोन आरो। जोंनिथिंथ' माने कबिनि आबाद गौ बारा मावनाय जाया आरोना, जोंनि बांसिनानो लाइ लाफा बेफोरखौल' मावनाय जायो आरो फान्थाव बानलु बेफोरखौ मावनाय जायो आरो।
औ थारैनो जोंनाव बेफोरबायदि औ जोंनाव थारैनो बेफोरबायदि आबाद खौ मावनानैनो जोंनाव बेफार फालांगि खालामनानै न'खरखौ सालायगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनो एबा सालायगास नो दं आरो जोंनाव लोगोसेनो कबिजों लोगोसे बिदिनो जोंनाव बिलाहि आलु बेफोर खौबो बिदिनो बेफार फालांगि खालामनायखौ खौ जों नुनो मोनो आरो। लोगोसेनो जोंनाव खांख्रिख'ला बा तिता केरेला होनो जायखौ गोखा केरेला बेफोरनिबो आबाद मावनायखौ जोङो मोननो हायो आरो। लोगोसे नो जोंना मा जायो आलुनि आबाद मावो बे खौबो जों बेफार फालांगिनि थाखायनो मावनाय जायो। जाय आबादाव जोङो जोगोनार फोरखौबो हो फाननानै मा होनो मोनसे जायगायावनो जों मा डाबल प्रफिट खामायनो हायो जाहैबाय माने बेयाव आलु गायनाय समाव जोङो हासार होखायो जेहेतु बे हासार। जोंनो जोङो जोगोनारखौबो होफाबाय नालाय बेबो देरनानै जिब मोननानै बेबो थायबाय जायखौ जों बेफार फालांगि खालामनायाव बाहायनाय जायो। जिहेतु ननिफ्रायनो लांनाय नआवनो गायनाय। नालाय जि थायसे थाइनै मोनो माने जोंना प्रफिटआवनो थाहैखायो आरो। बांसिन समावनो माने गोबां समावनो थाहैखायो जोंना जिहेतु न'आवनो आबाद मावनानै गायनाय जायो नालाय। बेफोरबायदि औ लोगोसेनो आइजो माहारिनि औ लोगोसेनो आइजो माहारिनि नि बेफार फालांगिनि बाथ्रा बुङोबाथाय जोङो बुंनो नांगोन जोंहा आय जोमाहारिफोरा मा खालामो मा माखासे आइजोफोरा नआव खेथि ननि खे थिखौ बेफार फालांगि खालामनायजों लोगो बेसे? माने हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ खौबो बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो। जेरैबायदि होननानै बुङोब्लाथाय जोंना हाग्रानि मैगङाव बुंनो नांगोन जोङो। सिब्रु मैगं थास थास। एलांसि। मानजिया दिंखिया बेफोर मैगंफोरखौ जोंना आइजो फोरा मा खालामो बेफार फालांगियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
अह औ गोरलैयैनो मोनो नामा नोंथां बेफोरखौ नोंसिनि जायगाफ्राव गोरलैयैनो मोननो हायो नामा?
औ जोंनाव बेफोर मैगङा माने नांगौसेबां जखानि दङ एसे गोरलैयैनो मोनो होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जाया। जोंनि गामियाव माने एफोरखौ मा माखासेफोराथ मा खालामदों आजिखालि हाग्रानि मैगं खौबो खेथि बायदिहाय गावनि बा बेवहाय मा होनो रज होनानै दोनो आरो। जायखौ खानानै माने बाजारावहाय फाननो लाङो। औ। मानो होनबा हाग्रानि मैगंफोरा माने खेबसे औ हाग्रानि मैगंफोरा माने खेबसे बाहायखांनायनि उनावबो जोबनानै थाङा आरो माने बियो बे मोनसे सिजोनाव जोब खांनायनि उनाव नेक्स्ट जुदि गावनि सम फैयोब्लाथाय बे हारसिङैनो रज फिनानै आरोबाव खेबसेबाव बेखौनो फानै फिननो हानाय सुबिदाया थायो आरो बे खाबु खौबो लानो नागिरो माखासे सुबुंफोरा
औ औ थारैनो
ओरैनो अब्ला जोंनि रायज्लायनायाबो एसे गोबावनो जाबाय ओ बेनिखायनो आङो बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होनना सानबाय आरो नोंथां
औ जायो दे जायो।
नानै गोजोननाय मोनबाय